औ खोनाबाय दे नोंथां। नोंथांङा दा मा खालामगासिनो दङो?
आंङो दा नै थाबायग्लांगासिनो।
औ औ।
हेलौ औ ओमफ्राय
एसे रायलायनो सानदोंमोन आरोना मोननैसो गोनां खोथा। रायलायजागोन ना? अ अ अब्ला जों जोंनि ओनसोलनि बा नोंसिनि ओनसोलनि बे दंफां-लाइफां गुन गोनां दंफां फिथाइ थायग्रा दंफां बेफोरनि सोमोन्दै एसे रायलायनि ना। रायलायगोन। औ दे।
दा आंङो बुंनांसिगोन नामा होमबा?
अ दे सोंलाय नोंथांनि ओनसोलखैजाय माने माबायदिहाय ओ गुन गोनां दंफां जेरै फिथाइ थायग्रा दंफां माने फिथाइ थायग्रा बंफांखौ औहाय नोंसिनिखिजाय माबायदिहाय फालांगि खालामना जायो बा मा मा फिथाइ मोनो? बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनाय। नै होदो।
जोंनिथिंजाय ओ फिथाइ थायग्रा दंफांया आं नुनायाव जेनेबा थाइजौ थाइजौ दंफां दंङ। ओमफ्राय ओ खान थाल थायजौ, खान्थाल, ओमफ्राय लिसु लिसु दंफांबो मोनो ओमफ्राय आरो ओ बेजों लोगोसे ओ नारेखल गय बेफोरखौबो मोनो आरो। एनिफ्राय आथिखालाव औ गोबांयानो गय बिफांनि बागानखौथ' गो हआनो खालामो आथिखालाव। ओ माने बांसिनानो थाखायो आरो न'खर न'खराव गय बिफाङा ओमफ्राय बिदिनो गय फिथाइफोरखौ फानहरनानै रां खामायो आरो बेनिफ्राय ओ जोंनि खाथियावनो दा हेबार माने गोदानै ओ ड्रेगननि आबाद मावनायखौ नुदों आङो ड्रेगन बि थांनि।
औ औ।
जोंबो ड्रेगन बिफाङाबो गोबां माने रां खामायहयो आरो मुलाम्फ फा होयो। से दाम गोसा जाहैबाय नालाय। ओमफ्राय ओ आं नुनायाव जेनेबा ड्रेगन बिफांखौ गायनायावबो एसे जों मोजाङैनो रां बाहायनांगौ जायो आरोना खुन्था पर्स सिमेन्टनि गायनांगौ नालाय। उमफाय थायार फोरबो नांगौ आं नुनायाव आरो
औ
ओ बेफोरबायदिनो जेनेबा नालेखर बिफांफोरखौ नालेखरफोराबो दाम गोसा बेजोंबो रां खामायो आरो मानसिफोरा। नालेंखर फिथ फिथाइजोबो बेनिफ्राय आरो गुन गोनां दंफां नायबाव्ला ओ खायसे दंफांनिफ्राय जों काट बानायनाय जायोना बे दरजा खिरखि बानायनायफोर ओ बेफोरबायदि दं बिफां जेनेबा गामबा रि फोर मोननो थांङो सिसु ओ बायदिसिना बिदि मोनो आरो खात बानायो दा इदि दरजा किरकि बानायग्रा दंफांनिफ्राय जों बानायनो हायो आरो माखासे आगजु तेबोल सियारफोरबो ओ जोंनिथिंजाय दाथ' आं गोसोखांनायाव बेखिनियानो दा नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंसोरनिथिंजाय माने माबैसा गुन गोनां बिफां मोनो आरो मा मा बिफांनि मा मा फिथाइ मोनो बायदिसिना?
बिखैबो बिदिनो आरोना फिथाइ थायग्रा बिफां होनोबाथाय दा दैज्लां बोथोराव फिथाइ सामथाइ जाजानाया जाहैबाय बे थाइजौ खान्थाल बेबायदिनो लिसु लेथुखु बेफोरनो आरो दा बेदा दैज्लां बोथोराव बेफो खौ मोनो आरोना ओ ओमफ्राय दा आरो ओ लाइफां होनो बिफां होनोबाथाय दा आरो गुन गोनां बिफाङा जाबाय बे ओ गाम्बारि सेसु आरो बे सिगुन साल बेफोरबायदि बिफांफोर मोनो आरो
औ
बेहाय आरो आइजें फोर आरां-आरांगाफोर औ खोनादोंना औ माने फोर बिफांफोरनिफ्राय जोङो माने जों आयजों आरांगाफोर दिहुननो हायो आरो ना ओ सियार टेबोल न'आव गोनां जानाय यार टेबोल देक्स बेन्स बेफोरखौ जोङो माने बिफांखौ हानानै बेखौ एसे बिफांखौ हानायनि उनाव एसे रान होयो आरोना रानहोनायनि उनाव खौ मिस स्ट्रि बे मिस्ट्रि दि बुङो जों बे फारनिचार बानायग्राया बेसोरखौ माने दानहोयो आरो ओ ओमफ्राय बे बिफां खौनो जोङो फालांगिबो खालामो खायसे खायसे मानसिफोरा बिफांखौ माने बायस'नानै फालांगि खालामो आरो बेखौ हाना नै थबथाखौ बिनिखौ बिफांनि बे थबथा जायोना बे थबथाखौ फानो आरोना फालांगि खालामो ओमफ्राय जेरै न' लुनायफोरावबो जोंनो दर्जा खिरखि आरो थिं दोनायफोराव जोंनो नांगौ जायना खाथि जायो बेफोरो दारा कार्डफोर जायो। बिदिनो गुन गोनां दंफाङा बेफोर आरो लोगोसे जोंनि सा ओनसोलखिजाय बे ओ रभार्ट दंफांदि बुङो बे राबाद बि बिफांखौ मिथिगौ ना?
औ औ मोन
अ बे रा बाद बिफांफोर जोंनिखिजाय माने गायो आरो गायनानै जोङो बेनिफ्राय मस्टलि बे खौ गायनायनिफ्राय ला नानै सय बोसोर बेखौ सय बोसोरनि उनाव माने देरो आरो बियो देरबा थाय हाजायो आरो बे सय बोसोर सिमहालागैयो हाजायो। ओ बेखौ जोथोन लाबोनानै सय बोसोर जुदि दि खांनो हायोब्ला फेदेरनो हायोब्ला बिनिफ्राय जोङो हानानै आथा बह'नो आरोना। बे आथाखौ हानानै बहनो बहननायनि उनाव बेखौ मेचिन लाबोयो आर ना मेचिनाव बेखौ नाय
अ
औ एसिद जों लागायनानै नायो बेखौ नानायनि उनाव बेखौ फोरानो आरोना एराबाददि आथा ओंखारो बेखौ मेचिनाव नाबा बेयो माने जिबायदि जायो आरो। माने बेखौ दान दायाव लामो ओमफ्राय लामनानै जेब्ला बेयो बेसे रानफुन्दा जाबाथाय बेखौ हमो आरोना माबायाव अ जेरै धुङाफोर होनानै अबाथाय बियो मै खुनखाला आरो ओनिफ्राय बेखौनो हाना नै दामोल खालामनानै फालांगि फैयो बे फालांगिनो फानहरनाय जायो आरोना। फानहरो ओमफाय बे राबाद बिफांनि बे आथा जो जोंनो जोङो गारि म थरनि टायार बानायो। साइकेल फोरनि तायार बानायो जोंनि बे गान्नाय जुथा बे बेफोरखौबो बे राबाद जोंनो बानायो आरो। ओ नोंथाङा आरो ओ खमला बे खमला मिथिगौना। भुटान रायजोआव दै थायो अ बे भुट रायजोनि खमलाखौबो माने ओ जोंनिखिजाय जोंनि सा ओनसोलनि सुबुंफोरा बेफोरो फिथाइफोर खौ माने फालांगि खालामनानै जायो आरो बेयो माने गोजां बोथोराव जायो। बेखौ जोंनि मानसिफोरा माने बेजोंबो फालांगि खालामनानै जानो हायो। बेनि अनगायैबो गोबां फिथाइ थाइग्रा बिफांफोर दंबावो ओ नोंथांमोनखि जाय बिदिनो बागानफोरनि माने गोदान लाइफांफोरनि बागान फिथाइ फोरनि ओ बा गानफोर दंबावो नामा? द्रागन आरो बै
जोंनि औ जोंनिथिं ओ बिदिनो थालिरफोरनिबो बागान बानायनाय आं नुदों आरो थालिरनि बागान दं जोंनिथिं। ओमफाय थालिर खौ बिदिनो फिथाइफोरखौ फाननाय नुयो। ओ बास जोंनियाव ओरैजाय गारजि बिफांबो गायनाय नुयो आंङो जेनेबा खा
उम
जे ओ बे बिफांखौबो जेनेबा फानो आरो नारें खौ गायनानै इनिफ्राय राबारखौथ' जोंनिथिं आंङो बारा एसां नुवा खै आरो जोंनिथिं गैया आं खेबसे ओ गवालपारायाव बेरायहैनायावसो दावबायहैनायावसो ला-राबारखौ नुदोंमोन आंङो ओमफ्राय बेहायनो दा नोंथांङा बुंनायबायसा जि माबायसा राबारखौ बानायो आंङो नुदोंमोन आरो गवाल फारा थांनायाव ओ बेनिफ्राय जोंनिथिंजाय ओ आंथ' दा गोसोआव फैजोबासै आरो मा
औ औ नोंसिनि ओ ओनसोल थिंजाय बे स्ट्र'बेरि बिफांफोर लाइफांफोरनि माने बागान खालामोना खालामा?
ओ स्ट्रबेरिनिखौ आंङो जोंनि ओनसो खेलथिं नुवाखै दासिमहालागै
औ बे सि- स्ट्रबेरि औ जोंनि ओनसोलखै स्ट्रबेरिनिबो दानि जुगाव माने गोनोखोनि मुगायाव माने स्ट्रबेरिखौबो गोबां आबाद खालामनानै माने फाननो रोंनाय जाबाय आरोना फालांगि खालामनो रोंनाय जाबाय। बे स्ट्रबेरिनि फुलिखौ गुबुन जायगानिफ्राय लाब बोनानै फुलि लाबोनानै बेखौ ओ गोबां बुरजा बुरजा सारि बिगा बा पास बिगा बेफोरबायदि ओ आबाद मावनानै जायो आरोना। बेहायबो माने गोबां रांनि मुलाम्फा मोनो आरो जोंनि बे आइजोफोराबो माने खामानि मोनो आरो। बेफोराव माने गायनाय गायनायफोराव दै होनाय फिथाइ खानाय आरो बुथुमनानै लाबोनाय बेफोराव गोबां आइजोफोर खामानि मावग्रा नांगौ आरोना बेजोंबो आइजोफोरा माने एसे न'खर खरसा दिहुननो हायो आरो जायबा बे गायग्रा मालिक बेखौथ' फालांगि खालाम नालाय बेहाथ' गोबां मुलाम्फा मोनो आरोना बे स्ट्रबेरि बागानजोंबो आरो बे जोंनिखिबो बै बैग्रि बागान दङ बे बैग्रिखौ बेखौबो जोंखिजाय ओ दानिया गोबां माने मावनानै जायो आरोना बागान बानायो बैग्रिनिबो दंसै आरो बे खारजिया बे खारजिनिबो दं आरोना बिदिनो गोबां दानिया गोदान गोदान ओ माने बागान खालामनानै जायो आरो दानि ओ जों मुगानि मादि मानसि फोरा ओनिफ्राय नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय नङा होमबा फिथाइ सामथायनि सिजेना दा माने सोलिदों आरो ना
औ
अ नोंथां अब्ला दिनैनि रायलायनायखौ दोनथ'नोसै ना
औ दोनथ'नोसै दे दे गोजोनथों नोंथां